हेल' खोना नोंथाङा।
औ आं खोनादों खोनादों नोंथां। नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ नोंथां।
औ खोनाबाय। हेलौ।
खोनाबायना औ खोनाबाय नोंथां औ।
नोंथां। ओ दिमा हेलौ।
नोंथांजों आङो मैगं थाइगंनि बागै रायलायनोसै नङा होमबा नोंथां। औ खोनादों ना नोंथां। खोनायाखै नोंथाङा। औ दिनै अब्ला जोङो मैगं थाइगंनि बागै सावरायनोसै नोंङा होमबा नोंथां।
खोनायो नोंथां होदों।
अब्ला नोंथाङा आंनो मैगं थाइगंनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां जोंना बर' ब-
औ नोंथां
र'फोरा मा मा आबाद मावो आरो मा मा मैगं थाइगं जायो बेनि बगै रायलायनोसै दा जोंहा बर'फोराथ' गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं खा- थिंनानैबो जायो जेरै
माना मुनिफोरा हाग्रानि मैगं जाहैबाय बेखौथ' जोङो जों मालाबाबो आबाद मावा एबा जोङो फोआ बेफोर मैगंफोरखौ जेरै नेरसोन दिंखिया
दिंखिया
बेैफोरो मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां जेरै बे माना मुनिया जोंनि उदैखौ मोजां खालामो लोगोसे खिफि बेन्दों बैफोर मैगंफोराव जोंनि उदैखौ साफा खालामो लोगोसे ब्राम्हि होननाय मोनसे मैगंबो दं जायखौबो जोङो आबाद मावा जेरै बेफोरखौबो जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोनो बेफोरखौ जाबाबो मेलेम बरहा जायो होनै लिरनाय दङ जेरै जों बिजाबव मोनदोंमोन जेब्ला जोङो फरायसा- लियाव फरायदोंमोन बेनि अनगायैबो जोंनि बर' फोरा जेरै लाइ लाफा बुथा बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जाबावो जेरै लाइफोरखौ आरो लाफाफोरखौ जोङो मैद्रु संनानै जायो बर'फोरा
फोरा
जेरै जोंना बेफोरनि अनगायैबो ओ बैसागु बोथोरफ्राव जोङो खनसेयैनो ओ मैगं थाइगंफोरखौ जेरै ओ सेजौ से मैगं थाइगंफोरखौ खांथिंनानै जोङो गोखा गोखै होननाय मोनसे जायो जायखौ जोङो जोंनि देहाखौ ओ ओ मोजाङै लाखिथों मोजाङै थाथों होननानै जायो। दा नोंथां नोंथांनावबो मैगं थाइगंनि बागै गोबां रोंगौथि जानांगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो। थां जोंनि हालामावथ' दासान्दि ओ दैज्लां बोथोराव गोब बां मैगं थाइगं आबाद मावनायखौ नुयो गोदो गोदाय जों आबाद मावामोन। बा समाव जोङो जोंनि बै हाग्रायाव मोननाय दिंखिया माना मुनि खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोङो जायोमोन नाथाय आ थिखाल मुगायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनो लाबाय जेरैहाय जोंनिया मैगं थाइगंनि आ बाद होनोब्लाथाय जिंखा पथल राङालाव पानिलाव बेफोरखौ जों नुनाय मोनो। बेफोराव जोङो उम मैगं थाइगंखौ आबाद मावनायाव जोंना गिबियावनो जोङो हाखौ ट्रेक क्टर गोदो गोदाय थ' जोंनियाव हाखौ नांगोलजों हाय हालेवोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ट्रेक क्टरजों हालेवनाय नुनो मोनदों बे ट्रेक्टरजों हालेवनायाव जोंना ओ ट्रेक्टरजों गिबियावनो जों हालेवनानै हाखौ मिहि गुन्दै खालामग्रोना लाबाय बिनि उनाव जोङो गोजौ गोजौ ओ जोंनि बे खोन्दो खोन्दो हाखौ गोजौ गोजौ खालामनानै जों खोन्दो खोन्दो खाम नानै बेवहाय जोङो जोंनि बे जा मैगं एबा आबादनि जोलै बेगर बि खौ जोङो फोयो जेरैहाय जोंहा खायसे खायसे बिफाङा जोंनिया ओ मैगङा दानायजोंबो जायो आरो खायसे मैगङा जों ना जेरै बेगरजोंबो जायो बेगरजों जायो होनोबा जोंनिया जेरै ओ पानेल लाव, जिंखा बेफोर जोंनिया बेगरजों ओंखारो। जों जिंखा एबा फानेलावखौ जोङो गिबियावनो जोंनि बे ओ जोंनि बै जोलै दोननाय एबा जों गलानिफ्राय उम जोलै लाबोनानै बेखौ जोङो गिबि यावनो जोंनि हायाव एफबनानै दोनबाय बिनिफ्राय बियो स्नि दिनसोनि उनाव बेयो गाजा बेरनानै लाइफां महराव महर लायो बेनि उनाव बियो ओ लासै लासै देरबो देरबोनानै बियो जौगानानै से दानसोनि उनाव बियो ओ गोजौ जाबाय बियो जोंनिया बिफां महर लाया बियो लाइफां महर बियो ओ जेेराव मोनो बेयावनो मानलायो बेफोरो मानलानानै जोंनिया से दाननि उनाव बियो बिबार हम नो लायो बिबारनि उनाव जोङो फिथाइ हमो फिथाइयाव जोङो गोबां बेफोराव गोदो गोदायथ' जोङो रासायनारि हासार बाहायामोन नाथाय दानि जुगाव जों गोबां रासायनारि बाहायनाय नुनो मोनो जों जेरैहाय जोंना इउरिया, पटास बेफोरखौ जों बाहायनाय नुयो मानोना जोङो गोदो गोदाय हासार बाहायनो रोङि समाव जोंना गोबां मैगंफोरा बुरजा बुरजा जायामोन नांगौ बायदि जायामोन नाथाय आथिखालाव बिगियानारि मुगायाव जों रा सायनारि बा-बाहायनानै जोंनि मैगं थाइगंखौ जौगाहोयो एबा सम समजों लोगोसे जों गोबां गोबां सोलायबोनो हमदों बेनि थाखायनो जोङो रासायनारि हासार बाहायना नानै जोंनि बे ओ मैगंखौ जोङो गाय नो लायो।
नाथाय नोंथां औ नाथाय नोंथां जोंदि ओ मैगं थाइगंफोराव गोबां रासायनारि हासारफोर होयो बेखौ गोबां मानसि फोरानो बुङो जि रासायनारि हासार होनाय मैगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोरा गाज्रि जायो। बेबायदि होननानै गोबां सुबुंफोरखौनो बुंनाय जों नुनो मोनो। बेबादि थासारियाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? नोंथाङा सानो नामा जि जोङो रासायनारि हासारखौ बाहायनाङा होनना नै एबा जोङो नोंथाङा सानो नामा जि रासायनारि हासारखौ बाहायनायनि सोलायै माबाफोर जों हासारफोर बाहायनो हायो नामा जाय जोंनि देहा खौ खहा खालामा आरो मैगं थाइगंखौबो जोङो मोजाङै ओ गिदिर गोलाव गिदिर खालामनो हायो आरो नांगौ बायदि फसल मोननो हायो नोंथांनाव बेबाय दि माबाफोर ओ सोलोफोर दङ' नामा जायनि गेजेरजों जों आबादखौ मोजांबो खालामनो हा हायो आरो जों सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखायबो जेबो खहा जाया।
औ थारैनो जोङो रासायनारि हासार रासायनारि हासारखौ बाहायालासेनो जोंना जा न'आव मोसौ था यो बेनि खिखौ जोङो हासार बानायनो हायो। रो आथिखालाव जोङो रासायनारि हासार खौ बाहायनानै जोंनि गोबां देहानि खहा जानाय नुदों। नाथाय बेनि अनगा यै जोङो मोसौ खि एबा बोरमा खिखौ बा जोंनि ओ जाबोर जोनथोर बे सेवनायफोरखौ जोङो ओ जोंनि बे दाबसे जायगायाव जमा दोननानै जों बेखौ फेसेवनानै जोंनि बे उम हास जोंनि बे गोबोरखि बोरमाखि ए बा बिफां बिलाइफोरा सेवनानै थानाय हासारफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि आबादा मोजां जागोन बा जोंनि आबादखौ जोङो मोजां खालामनानै जानो हागोन। अब्ला जोङो जोंनि देहायाव जेबो खहा मोननाय नोङा। मानोना जोङो बे जोंनि बे रासायनारि हासाराव गोबां केमिकेल थायो नाथाय जोंनि बे आखाइजों बानायनाय बा न' न बानायनाय हासाराव जोंना जेबो ओ केमिकेल थाया। बेनिखायनो जोङो जों बे बे हासारखौ बाहायोब्ला जोंनि फसला मोजांबो जागोन आरो जोङो बेखौ जानानै जोंनि देहायाव जेबो खहा जानाय नोङा नाथाय रासायनारि हासार बाहायोब्ला जोङो गोबां खहा जा जानायखौ नुनो मोनो जोंनि देहायाव। अब्ला नोंथाङाबो मैगं थाइगंनि गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथांनि बुंनाय थारानो। ओ जोङो जेरै गोबोरखि हासारफोरखौ बाहायनो हायो आरो बिलाइफोरनि सेवनायफोरखौ जों बाहायनो हायो हासार हिसाबै। लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो एम्फौ एनलाफोरखौबो जों गोबां नुनो मोनो जोंनि आबादखौ खहा खालामनाय बेफोरबायदि थासारियाव ओ जोङो जोङोथ' ओ
औ।
गुबुन बेबायदि हासार एबा मुलि नङा बे बेबायदि थास सारियाव आंनाव मोनसे ओ सों ओ
फिननाय फैयोदि बैनि गेजेराव जोङो खायसे जों गोखै एबा गो खा ओ जातनि जोङो लाइफां एबा बिफांफोरनि बिलाइफोरखौ जों खानानै जेरै निम निम बिलाइफोरखौ जोङो खानानै बेखौ रुनानै बेफोरखौनो जों जुदि मैगंफोराव सारनानै होयो ब्ला जुदि जों स्प्रे खालामोब्ला अब्ला ओ एम्फौ एनलाफोरनिफ्रायबो जों बारग' गनो हागोन बायदि आं सानो आरो। नाथाय बेयो बेसेबां ओ मोजाङै खामानि होगोन बेखौ खौ आं मिथिला नाथाय बेबायदि खालामनो हायोखौ आं सानो आरो। अब्लानिया जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो जों मोजाङै लाखिनो हागोन लोगोसे जोंनि देहा सोलेरखौबो जोङो मोजाङै लाखिनो हागोन। उम आरो जों नाय मानि जों न'आव जानाय ओ ओ मेगं थाइगंफोरखौ जोङो न'आव नो गायनानै लायोब्ला मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरो जोंनि थाखाय ओं ओ फोथायजाथावना मैगं जायो आरो जोंनि ओ मोजां
ओ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां औ नोंथां।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय खोमा?
थारैनो जोंना समाबो जाबाय आं नोंथांजों आं मैगं थाइगंनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन-मोनबाय नोंथांनाव जा सोलोंथाइ दं बेखौ आं मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों नों थां।
गोजोनथों नोंथां।
नोंथाङा फनखौ दानबा हामसिगौमोन नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां।